हेलौ
हेलौ
अ हेलौ नोंथां मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। खोनादों
औ नोंथां नोंथांखौ बे समावहाय गोजोन फुलिनि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम जासि हग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां
अब्लाबो नोंथां। आं बिदिब्ला नोंथांनो बे हो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय, ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कलखौ खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङानो दसे सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां। हागोन
औ नोंथां ओ बिब्दिब्ला ओ आयदायानो जाहैबाय ओ माने बर'फोरनि माने आथिखालाव माने दंफांनि बाहायथि बा गोदोनिफ्राय बर'फ्रा दंफांखौ माबायदि बाहायबो दों। मा मा खामानियाव बेनि सायावनो सुंद'यै सावरायनोसै नामा नोंथां!
औ नोंथां हागोन हागोन।
औ नोंथां ओ जों बयबो बर' सुबुंफ्रानो मिथिखायो जे बर' समाजाव दंफांनि जे मुवा बेसाद बानायनाय ओ बे दिनैसिमबो माने गोबाङै जों नुनो मोनो ओ बर' सुबुं समाजाव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जि सोलिबोनाय ओ हाथासुनि हाबायाव जे हाथा बाहायो बे हाथाखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनबोदों। ओ बेखौ जों आथि खालावबो बे दंफांनिफ्राय जि बानायनाय हाथा बेखौनो जों ओ बाहायबोबाय दङ। ओ बेनि अनगायैबो जे जोंनि संसार जानायाव ओ सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय गोनांथि जानाय जे गायेन उवाल बेखौबो जोङो आथिखालावबो दंफांनिफ्रायनो बानायनानै बाहायबखौ बाहायबोनायखौ नुबोगासिनो दङ। ओ बेजों लोगो सेनो जोंनि बे ओ बर' सुबुं जिउनि आबाद मावनायाव माने बाहायजानाय जि नांगोल जुंगाल बेदा हासिनि ओ बेफोर खौबो आथिखालाव बर'फ्रा ओ माने दंफांनिफ्रायनो बानायनानै बाहायबोदों।
औ।
औ नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो जि जोंनि ओ दामग्रा देग्रा आइजें ओ जेरै खाम सेरजा ओ बेफोर खौबो जोंङो ओ दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ ओ बाहायबोदों।
औ।
ओ बेनि अनगायैबो जे जोंनि जे मोसौफोरनो आदार होग्रा नावद्रा
औ।
बा जिब जुनारफोरनो ओ बे बेखौबो जों ओ दंफांनिफ्रायनो जे बानायनानै बाहायबोनाय ओ बेखौबो नुनो मोनबोदों।
औ।
औ नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो जे जोंनि न'खरावहाय बा न खरावबा ओ जोंनि बे बायदिसिना समाजारि आसार खान्थि बेयाव जों खामफ्लायनि बाहायनायखौ ददलामै नुनो मोनबोदों आथिखालावबो।
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो खामफ्लायनि बाहायथि होननानै बुङोब्ला ओ जों आथिखालावबो फिसाजो बिलायोब्लाथाय ओ जे गाव दोनलाबोयो ओ सेंग्रानि न'खरनि फ्राय ओ बे बेवहाय जोंङो ओ गुबैयै सेंग्रानि न'खरा बे सिख्लानि बिमा बिफानो ओ जे मान होनाय समावहाय जे बे गाम्बारि खामफ्लायनि बाहायथिखौ जों आथिखालावबो नुनो मोनो बे जोंनि समाजाव। ओ जोबोद गोजौ मान थाखोनि। औ ओ बेनि अनगायैबो ज जोंनि बर'फ्राहाय ओ जि दानाय लुनाय बे दानाय लुनायावबो जों दंफांनिफ्राय ओ बायदिसिना आइजेंफोर बानायनानै बाहायबोदों जेरै साल गान्दै माखु औ बेफोर खौ जों दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लाबोदों। आथिखालावबो जों बेवहाय बांद्राय मानिे सोलायनाय नुनो मोनाखै। औ नोंथां। थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जे जोंनि बे दंफांनि जि ओ बाहायथि ओ बेखौ नोंथांनि नोजोराव आथिखालाव ओ सोलायनायफोर नुबोदों नामा नोंथांनि मोनथ मोनदांथिजों नोंथाङा एसे फोरमायना होदों आंनो।
औ हागोन नोंथां दा दंफांनि सोमोन्दै नोंथाङानो माखासे गोबां बाथ्राफोरखौहाय
बुंलांखाबाय माने मिथिलांहोबाय आरो ना।
औ नोंथां।
दंफाङा मा मा दंफाङाहाय मा मा माबायावहाय मा होनो खामानि होदों मानि मानि मानि मानि थाखाय मानिे दंफांखौ गोनांथि जायो जोंहा बेनि थाखायनो नोंथाङानो मोजाङै बेखेवनानै होलांबाय। दा नोंथाङा बुंदों जेरै जोंनि माखासे आ दाम दामग्रा आगजु दामग्रा आगजुफोरखौ बे दंफांजोंनो बानायनाय जायो नङा होमबा नों थां? जेरै ओ खाम जेनब्ला सेरजा बेफोरखौहाय आरो औ दा बिब्दिनो दंफांनिफ्रायहाय गो बां रोखोमनि माखासे ओ आगजु बा माखासे जिनिसफोरबो जोङो बानायनो हाबावो नङा होमबा नोंथां? जेरै बेबायदिनो जोङो दंफांनिफ्राय ओ सखि बानायो बिनिफ्राय सियारफोरबो बानायो बेनिफ्राय टेबोल बानायो दंफांजोंनो जोङो बिनिफ्राय दंफांनि जोङो माखासे आरो ओ मा होनो जे दानि गोदान मुगायावहाय माने ओरैबायदि दंफांनि खोस्लि खोस्लि एरग्रा काप बेफोरबायदि ट्रे बेफोरबायदिखौबो जों बानायनाय नुनो मोनसै आरोना।
औ नोंथां।
बिनिफ्राय ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो जेरै ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै नांगोल नांगोलखौ बानायनाय जों नुनो मोनदों नांगोल जुंगोलखौ बानायनाय नुनो मोन्दों। ओ सालखुन्था बिदिनो माखु थादफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
बेनिफ्राय आरो दंफां दंफांनिफ्राय जोङो गोबां माने माखासे बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ माने बानायनानै आरोना जों माखासे मुलाम्फा रांफोरबो आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरै दंफांनि खामफ्लाय सेयार ओमफ्राय टुल टेबोल बिबदिनो आरो दंफांजोंनो जोङो ओ माखासे गोबां माने माखासे माने गोदोनिफ्रायनो जोङो नबो लुबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? दंफांजों जेरै खिरखि बानायनायाव जोङो गा दंफांखौनो बाहायो दर बानायनायावबो जोङो दंफांखौनो बाहायो बेनिफ्रायहाय उखुम मुदानि जोङो माखासे ओ थिंफोर दोदथाबनोबो जोङो दंफांनिनो गोनांथि जायो आरो
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने दंफांजों जोङो माखासे जि माबाफोरखौहाय बानायबोनाय जों नुनो मोनदों आरोनो। दंफाङा जोंनि थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ थांना थानायावहाय माने गोबांथार माखासे ओ जिनिसफोरखौ जोंनो हेफाजाब होयो आरोना। जेरै मानो होननानै बुङोब्ला हेफाजाब होयो होननानै बुङोब्ला जेरै न' लुनायाव हेफाजाब होयो। बिनिफ्रायहाय जोंनो माखासे जिरायग्रा टेबोल सियार बेफोरनिबो जोंहा गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेफोरनिबो बेफोरनिबो गोनांथि बिनि थाखायबो जों हेफाजाब मोनो दंफांनिफ्राय आरो दंफाङा जोंनो मा जाहैबाय अक्सिजेनबो होबावो नङा होमबा नोंथां? जोङो दंफांनि बिलाइफोरजों माने बिलाइफोरावहाय माने, दंफांनि माबाजोंसो जोङो अक्सिजेनजोंसो जोङो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां,
औ नोंथां।
औ जोंनो अक्सिजेन होयो आरो बेनिफ्राय,
दंफां माने दंफांफोरा थायोबा दंफांफोरा थायोबा बे दंफां लाइफांफोरा थायोबा माने, जिब जुनाराबो माने जों ओ जिब जुनाराबो माने रैखाथि मोनो बा ओ थानो थाखाय बिसोरबो बानानै थानो थाखाय सायाफोर मोनो। सायख्लुम जायो नङा होमबा नोंथां भासाफोर बोनानै थानो बिसोरबो हेफाजाब मोनो आरोना जेरै जोंबो ओ सान्दुं गोसाथार जायोब्ला खाराव माराव गरम जायोब्ला जोङो साया सायख्लुम नागिरो नङा होमबा नोंथां दंफांनि फ्राय जोङो बार मोननो थाखाय अबेबा दंफां सिङाव अबेबा माबा मोन मोनसे दंफां बारियावहाय साया फोथारावहाय थांनानै बारजाहैयो आरो ना बेफोरबायदिनो दंफाङाहाय जोंनि थाखाय, ओ गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि माने हेफाजाब होयो आरोना
औ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला।
दंफांखौहाय दानि दानि समाव आरोना गोबां रोख रोखोमनि माने दंफांफोर जेरै गाम्बारि ओ खान्थाल थाइजौ साल सिगुन बेफोरबायदि खौहाय, जेरै ओ मा होनो सन्दन बिफां ओ बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि बिफांफोरखौहाय जोङो। गायनानै माने ओ माबा खालामनायसो नुबावो जेनेब्ला मोनसे, बिजनेस खालामनायसो नुबाव नङा होनोमबा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो,
ओ सन्दन दंफाङाथ' जेनेबा गोबां दाम बेखौहाय गायनानै बिजनेस, खालामो दा दानि समफोरावहाय, ओ बिनिफ्राय जोङो नुनो मोनो बिद बिदिनो रबारट दंफां नङा होमबा नोंथां, रबारट, रबारट दंफांनिफ्राय जेरै रबारटनिफ्राय जोङो माखासे आटाफोरखौहाय, बख'नानै जोङो ओ माखासे रबारट, इन्डासट्रियाव लांनानै रबार्ट, बे रबारट दंफांनिफ्राय आटाखौ बखनानै इन्डासट्रियाव सोनानै माने बेखौ गोबां रोखोमनि रबारट, फोर बानायो जेर जेरै सेन्देलफोर बानायो बेनिफ्राय, ओ बाथुल गावग्रा रबारट बिनिफ्राय ओ बिद बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बानायो आरोना बे रबारट, जों बेनिफ्राय जोंहा, जेरै मा होनो, नोंथाङा माबाखौ मिथिगौ ना? मा होनोमोनलाय। बे, साल धुना नङा होमबा साल धुना सालनिफ्राय जोङो औ साननै बै माबानिफ्राय माखासे बै मा होनो बिदिखौ, सालनि बे आटा आटायानोना बे नोंथां,
औ नोंथां आं बेखौथ' बांद्राय मोजां मिथिला।
औ बिनिफ्राय माने धुना बानाय जे सालनिफ्राय मोनसे आथा बायदि गयो आरो ना बे जोंबो धुना बानायो बेबायदिनो दंफांनि औ दंफांनिफ्राय जों अनेक रोखोमनि बायदि बायदि माने हेफाजाब मोनोबा मुलाम्फा मोनो आरोना जों दंफांनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो दंफाङा जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे माबा आरोना बे
औ नोंथां
औ दा बिनिफ्रायनोनि बिनि बिनो जेनेवबा दंफांनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो मोननाय दंफांनि सोमोन्दै माखासे माखासे नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना
अनोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थां गोजोन्थों।
एसे गोजोन्थों।